हेल' अ आं ओरैनो दङ
औ खोनादों दा नोंथाङा ना
अ खोनादों खोनादों
अ अ दा नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन ना नोंथां।
मा रायलायजागोन नोथां
दिनैजों जोङो सोलोंथाइनि सायाव दानि एसे सावरायदिनि खोमा ना। औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो ना नोंथां।
अ जागोन दे आयदाया मा होनोमोनलाय नोंथां?
सोलोंथाइ नोंथां सोलोंथाइ
सोलोंथाइ ना दा हमला सोलोंथायाइ होनबाथ' जोंनि जोबोद गोनांथि
औ नोंथां
हेल'
औ
अ खोनादों ना नोंथा?
औ औ खोनादों खोनादों
ओम सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनोबाथ' जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां गोनांथि माने सोलोंथाइ होनबा आथिखालनि मुगाजों गोदोनि मुगायाव सोलोंथाइ लानायावहाय गोबां फाराग जाबाय जेनेबा आथिखालावथ' गोबां जेनेबा फरायसालिफ्राव थांनानैबो सोलोंथाइ लानो हायो नों गावनो न'आव थानानैबो ओ जानबुंजों मबाइलफोरजोंबो जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो । दा हमना ला बुंनो थाङोब्ला जों आं मा बुङो जो आथिखालनि मुगायावथ हमनाला गोबां प्राइभेट स्कुल गभारमेन्ट स्कुल दंना दा बांसिन जेनेबा हमनाला हो जायहा फैसा दं बिसोर प्राइभेट कलेजाव प्राइभेट स्कुल फरायसालिफ्राव थांनो हाहैबाय जायना फैसा गैया बेफोरथ' हायाना गभारनमेन्टाव फरायो दा हमनाला आं सानोदि माने बेफोरखौ माने गभार आं सानो माने गभारमेन्टाव जि मानसिया साक्सेस साकसेस जानो थाखाय गभार्नमेन्ट प्राइभेट कलेजाव स्कुलफ्राव फरायसालिफ्राव फरायलाय नोङो माबायावनो गभारनमेन्टआव फरायनानैबो जोङो साक्सेस जानो हायो
जोंनिथिंथ' बांसिन ओ हमना ला बर' मिडियामावनो फरायो फरायनाया बर' आं सानो माने बर' मिडियामाव फरायनानैबो सा ओ जोङो साक्सेस जानो हायो जेरै बर' मिडियामाव बो जेनेबा डक्टर, इन्जनियार, साइन्टिस्ट जानो हायो
अ हायो
बांसिन मानसिफ्रानो जोंथिं माने बर' मिडियामावनो फरायजोबो माने जोंनि एरियायाव माने दा आं बेखौनो सानो जों बर' जानानै बर' बर' मिडियामावनो फरायनांगौ होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ
इंलिस मिडियामखौबो जों लांफानांगौ मानोना जोङो जिनै थाखोनि उनावहाय इंलिस बर' मिडियामाव मोनला माने
ओमफाय नोंथाङा फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा?
औ औ जागोन नोंथां खोनादोंना नोंथाङा मोजाङैनो?
औ खोनादों
अ स्रायैनो खोनादों दा ना नोंथां?
अ खोनाबाय खोनाबाय
अ नोंगौ नोंथाङा बुंनाया सैथो जेन'बा सोलोंथाइनि सोमोन्दै जा खिनि बुंदों नोंथाङा ओ नोंथाङा आंनि बुजिनायाव जेन'बा जोङो सोलोंथाइ होननाय लोगो लोगोनो जों बेवहाय माखासे बाहागोफोरखौ जोङो मोननो हायो जेरैहाय जेन'बा जोंनि सोलों थायनि गुदिखौ आङो जागायगोन होन होननानै बुंगोन जे जोंनि न'खरनिफ्राय नङा होमबा नोंथां? जिहेथु जोंनि न'खरावनो जोंखौ राव रायज्लायनो फोरोङो बेनिफ्राय जोंखौ थाबायनो फोरोङो जोंखौ ओ गि बि गुदि सोलोंथाइखौ न'खरनि दिथागिरिफोरा एबा न'खरनि बिमा-बिफाफोरा जोंनो हो ग्रोयो नङा होमबा नोंथां?
होम
त' बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि सोलोंथाइनि गुबै रोदाया जोंनि न'खर बेनिफ्राय ओ जोङो बुंगोन जे बिनि उनाव जोङो ओ सोलोंथाइखौ लायो आरो जेन'बा फरायसालियाव नोंथाङा जेरैबायदि बुंदोंमोन ना त ओ आङो सोलोंथाइखौ जेन'बा जोङो मोनथाम आयदायाव सावरायजागोन नोंथां जेरैहाय जोङो बुङो फसंथानारि सोलोंथायाइ बेनिफ्राय मा होननानै बुंगोन बेखौ बेनि उनावहाय जोङो मोनबावो जे फरमेल नन फर सरि इनफरमेल सोलोंथाइ बेनि उनावहाय नन फरमेल सोलोंथाइ थ' फसंथानारि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेरैहाय बुंदोंमोन जे जोङो फरायसालियाव थांनानै एबा जौमा फरायसालिफोराव एबा इउनिभारसिटिफोराव थांनानैहाय जोङो जे सारटिपिकेट मोनो एबा एसेबांनि फराय होननानै जोङो गियान आरजिनो हायो थ बेनि सोमोन्दै जों मोनसे लिरथि मोनो आरोना जेन'बा जे बिथाङा सार्टिफिकेट मोनबाय डिग्रि मोनबाय दिडप्ल'मा मोनबाय बायदि बायदि आरो ना थ बे जाहैबाय जोंना फसंथानारि सोलोंथाइ बेनिफ्राय इनफर्मेल सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला नोंथां जायखौ जों मोंनो जोंनि गेदेरफोरनिफ्राय सोलोङो जेरैहाय न'खरनि बिमा बिफानिफ्राय सोरबा गोरों सुबुंफोरनिफ्राय नङा होमबा थह बेखौ जोङो माने बेवहाय जेबो सार्टिफिकेट मोननाय जाया आरो बेफोरखौ जोङो माने रोंखानाय सुबुंफोरनिफ्राय जोङो गाइड गायदेन्स लानाय बायदि परामर्स' लानाय बायदि जोङो सोलोङो आरोना नोंथां
हम
बे सोलोंथाइया जाहैबाय जोंनि आखल आखु दानायाव जेरैहाय जोंखौ मदद होयो हेफाजाब होयो बेफोरबायदि सोलोंथाइ आर ना बेनि उनाव फैबाय जोंना नन फरमेल सोलोंथाइ जायखौ माने नोंथां जोङो जेब्ला मा होननानै बुंगोन उन्दै समावनो जुदि जों सोलोंथाइखौ लानो हायाब्ला उनावहाय माने जोङो माखासे फसंथानफोरजोंहाय जगाजुग जानानै जोङो सोलोंथाइ लाफिनबावनो हायो आरो ना नों जेरैहाय दिसटेन्स सोलोंथाइ एबा जानथायाइनि सोलोंथाइ जेरै जोङो अपेन सोलोंथाइ होननानै बुङो न आथिखालाव जेरैहाय जोंना भारतनि मोनसे मुंदांखा दङ जेरैहाय इन्दिरा गान्धी हायुङारि अपेन इउनिभारसिटि नङा होमबा नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो आसामावबो गोबां नुनो हायो जेरैहाय केके हन्डक आरो बायदि बायदि जोंना माने फसंथान आरो अनलाइननि जुगै सोलोंथाइ होग्रा। बिनि गेजेरजोंबो जोङो माने गोबां गियाना आरजिनो हायो गोबां जोङो सार्टिफिकेट दिडप्ल'मा एबा डिग्रि बायदिफोरखौबो जोङो बे अपेन सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो लानो हायो आरोना थ' गुबैयैनो आं बुंगोन नोंथां जेन'बा सोलोंथाइै खालि जोंना बिजाब फरायनाय एबा फरायसालियाव थांनाय थ' बेफोरखौल' जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङा गुबैयै जोङो बुंनांगोन जे सोलोंथाइ होनना बुंनाय लोगो लोगोनो जाय सोलोंथाइया जोंनि आखल आखुखौ जोंनो सुबुं माहारिनो नांगौ बायदि बिदि खालामनानै जोंनानै नोंथ हमना लाबाय सासे मानसिया जोंना जोबोद फाख्रि दङ एबा जोबोद गोजौ थाखोनि जेन'बा मान थाखो आरजिनो हाबाय बेनि उनावबो जुदि बिथाङा बा बै सुबुा जुदि गुबुन गेदेरखौ गेदेर बायदि एबा उन्दैखौ उन्दै बायदि अननो रोङाबा गेेरखौ गेदेर बायदि सिबिनो रोङाबा बा बिथांनि सोलोंथाइया जेन'बा ओंथि गोनां जानाय नङा आरो ना नोंथां
औ नंगौ‌ औ
बेखायनो जेनेबा आंनि बुजिनायाव सोलोंथाइया जोंनि आखल आखुखौ दाग्रा मोनसे आगजु आरो जोंनि आखल आखुखौ दानो थाखायसो जोङो सोलोङो आरो जेन'बा सोलोंथाइ लादों होननाय लोगो लोगोनो जों साख्रि मावथारनांगौ एबा जोङो सरखारि साख्रि मोनाब्ला एबा माबा मोनसे मोनसे बिजनेस गिदिर मावनो हायाब्ला जोंनि सोलोंथाइया भेलु गैयै बेबायदि होननानै सुबुंफोरा खोब बुङो खिन्थु नङा नोंथां बेबायदि जेनेबा सोलोंथाइखौ जोङो साखा साख्रि मावनो थाखायल' लाया सोलोंथाइखौ जोङो गाव गसंथानो थाखाय सासे सोद्रोम सुबुं जानो थाखाय जोङो सोलों थाय जायो जेरैहाय सोलोंथ गोनां सुबुंआबो बेयाव मा बाथ्रा बुंनांगौ सोरजों माबायदि आखु दिन्थिनांगौ बेफोरखौ मिथिजोबो नङा होमबा नोंथां औ नोंथाङा बेनि
नोंथाङाथ' जेनबा गोबां खोथा बुंलांखाबाय आं जोबोद मोजां मोनबाय माने नोंथां बुंनाय खोनानानै जेनेबा हमना ला सोलोंथाइखौ जों सानफ्रामबोनि थांना थानायाव आखल आखु गोबां जेनेबा आखल आखु मानसिफोरखौ माबायदि बाहायनांगौ मानांगौ बेखौ माने जोङो सोलोंनो मोनो। सोलोंथाय सोलोंथाया अकल साख्रिफोरनि थाखायल' नङा माने जेनेबा साख्रि आरो माबा माबा फै बेनि थाखायल' नङा जों सानफ्रोमबोनि जेनेबा मानसि फोरखौ माबायदि बाहायनांगौ मानांगौ बे बेफोरखौबो जोङो माबानो मोनो आरो माने सोलोंथ सोलोंथाइ बेनि थाखायनो सोलोंथाइया गुदि जों सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ बेनि थाखायनो
औ औ नंगौ नोंथां
आथिखालनि मुगायाव सोलोंथाइ लानाय होनोबा जों दहाय आंबो माखासे बुंलांखाबाय
औ औ
मा होनो जोङो फरायसालियाव थांना लानाय जों जानबुंजोंबो जोङो गोबां मबाइलजोंबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो जेरै आथिखालनि मुगायाव ए आइ नि मुगा जों बेजोंबो माखासे सोलोंथाइ आरो टेक्न'ल'जिनि फारसे जोङो सोलोंनो हायो आरो हमना ला इ आथिखालनि मुगायाव जोंनि एरियानिखौ आन्दल होनदोंमोन जेनेबा बर' मिडियाम आरो इंलिस मिडियाम
उम
आं होनो माने माखासे सुबुंफ्रा आं होनो बर' मिडियामाव फरायनानै माने जेबो ज जेनेबा साख्रि मावनो हाया गिदिर मानसि जाया होननानै दा मानो जोंनि मेगनानोनो जों आथिखालनि मुगायाव खिन्थु जों गोबां नुनो मोनबाय बर' मिडियामाव फरायनानै डक्टर इन्जिनियार साइन्टिस्ट जानाय जों नुनो मोनबाय।
उम
मानोना जोङो मानसिफ्रा होनो माने इंलिस मिडियाम इंलिस इंलिसाव हाबथारनौ इंलिस मिडिाम उनाव इंलिसनि गोनांथि जायो होननानै औ नोंगौ इंलिसखौबो लांफानांगौ मानो होनोबा जोङो जिनै थाखासिमल' जोङो बर' मोनो। ना नोंथां औ बिनि उनावहाय जों गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोङो इंलिस नांगौ ओ बिनि थाखायनो जोङो इंलिसखौ लांफानांगौ आरो। खिन्थु आं सानो माने
जोंनि बर' मानसिफ्रा खिन्थु बर'खौनो बर' मिडियामाव गावनि बिमानि रावखौ लानानै साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङ माबा मोनसे ससे बुंबाव नामा ससे
नंगौ नोंथाङा जेसेबांखिनि बुंदों गासिबोथार माने जेन'बा इंराजि बिजोंआव फरायोब्लाल'नो सासे सुबुङा जाफुंसार जायो। बेबायदि नङा गासैबो बिजोङावनो जाफुंसार जानो हायो नोंथां जेरैहाय जोंनि बर' बिजोङाव फरायनानैबो सासे सुबुङा जाफुंसार सासे सासे डक्टर इन्जिनियार सासे बैगानिक सासे फोरोंगिरि एबा सासे समाज सिबियारि एबा सासे मोजां आबादारि जानो हायो नङा होमा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ मानसिफोरा सानो माने आबादारि माने गोग्लैसोनाय जेनेबा बयनिख्रुइ उन्दै थाखोनि होननानै खिथु बेबायदि नङा सासे आबादारिया गोसो जायोब्ला बै गासिबो लेखा गोरों सुबुंफोरखौनो माने दबथायनानै दोननो हानाय केपासिटि दं आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंन
मानो होननानै बुङोब्ला आबादासो सुबुंखौ फोथांनानै लाखियो आबाद गैयाब्ला सासे आबादारिनि आबादा जुदि गैयाब्ला बै लेखा गोरों सुबुङाबो लेखाखौ जाना थांना थागोन जानो नोंथां?
जाया जाया
बेखायनो जोङो जेब्लाबो गावबा गावनि गुदि रोदाखौ जों सिनायनो रोंनांगौ लेखा गोरों जाबाय होननानै जेनेबा आङो हाब्रु दाङा गामिखौ मुगैयो गामिनि दाखोर दालाफोरखौ मुगैयो बेबायदि जानो नाङा आरोना बे ओंखायनो जोङो सोलोंथाइखौ आं बुंनाया नोंथां जेनेबा गियान गियान आरजिनो थाखायसो लायो होननानै ना ओ थ' जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोनजसिगोन नामा ना
औ औ दे होमबालाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै
औ दे नोंथां दे